हेलौ अ खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
बिदस सायाव रायलायनोसैनामा हेलौ होलौ हेलौ
दों हेलौ अ खोनादों अ खोनादों
अ
नोंथाङा दा ओरैनो औ नोंदां बुं
दे दे बुं
ह
नेेदा एसे नांथादों
नोंथाङा दा मा सोलोंथाइ लागासिनो दंबा लाखांबाय
औ आं फोजोब्बाय आंनि डिग्रिखौ
औ
आं ग्रेजुवेसन खालामबाय बिनिफ्राय द्रपआ द्रप आउट खालामनानै दंफ'यो दा
दा नोंथाङा मा आइ मा स्ट्रिमाव बा ग्रेजुवेसन लाख
औ आं ग्रेजुवेसनखो आं ग्रेजुवेसनखो कमार्स स्ट्रिमाव खालामदो रांखान्थियाव फालांगियारि बिनिफ्राय दा न'आव दंथ'यो
हेल' एसे नांथादो नेदा हेल'